हेलौ नोंथां
खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां औ आङो नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना बेनो नोंथां आङो जोंनि जेनाखिया ग्लबेल वार्मिं बेफोरनि सायाव ओ नोंथांजों सावरायनो आं कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा समनो हागो ना?
औ नोंथां जागोन नोंथां औ नोंथां अब्ला नोंथाङाआनो एसे जागायग्रनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन दाथ जोङो बेफोरबायदि जेनेबा जोंनि मिथिंगाया ओ दुंहाव थासारि जानाय जाहोनफ्रा बेनो नोंथां। जेरै जोङो माने ग्लबेल जेनाखि वार्मिं जानाय बियो गोबां माने बिथिंजों जोङो बेखौ माबानो हायो आरो नुनो मोनो मेगनजोंबो नामा नोंथां जेरै जोंनि बिफां लाइफां दानस्रांनाय बा गिदिर गिदिर कलकारखानाफोर लुनाय बेफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दैफोर गेसफोर नङा होमबा नोंथां खोनादोंमोना नोंथां
औ नंगौ आं थारैनो नंगौ नोंथां।
आरो थिग बेबायदिनो जोंनि गारि मथरनि अनजिमा गैयै गारि मथरनि जेनाखि ओ उखुन्दै गनायफोर लोगोसेनो जोंनि गोबां गिदिर गिदिर फाहारफोर मानि गिदिर गिदिर हाजोफोरखौ माबानानै बोखा बोखा माने जावखानानै बेफोरनिफ्राय माबा ओ गनाय जेनाखि बेयाव लुनानै ओ गिदिर गिदिर मानि बेफोराव कल खारा-कलकारखानाफोर लुहैबायना नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
जेरै टार्मेल पावार प्रजेक्ट बेफोर लोगोसेनो गोबां जोङो जे मोब्लिब माबा खालामनोबाबो दिहुननोबाबो जोङो गोबां माने बेफोरबायदि दैनि माबा जायो ओ दैयाव जेनाखि माबा मैलाफोर जायो गेस जायो बेफोर मानि गासै गोबां माने माबाजोंहाय जोङो बे माबाखौ खौ नुनो मोनो ओ जोंनि ग्लबेल वार्मिं जानायखौ लोगोसे जेरै ए सि कुलार बेखौबो जों मुख'नो गोनां नोंथां जेरै जोंनो ओ ए सि फोरा जोंनो सिगांजों थ' जोंनो जोबोद गोजोन्नाय होयो नङामा नोंथां नाथाय बियो ओ उनजोंहाय जोंनि जेनाखि बुहुम बेखौ बियो अर्मसो खालामो मोनथिबाय नोंथां। दा बेखायनो कुलार बा एसि बेफोरो जोबोद माबा आरो जोंनि थाखाय जोंनि मिथिंगानि थाखाय
औ नंगौ नोंथां
दा जोङो जेरै आथिखालाव सुबुं अनजिमाया गोबां बांनायनि जाहोनाव दिनै गारि मथरफोराबो सानथ्र' हायै अनजिमा गैयि जालांबाय नङा होमबा नोंथां
औ थारैनो नंगौना नोंथां।
नसेयाव जोंनाव गंथाम गंब्रै गारि थायो जेनाव जोंनो गंसे गारिनि गोनांथिबाबो जोङो गाव गावनि लुबैनायखौ सुफुंनो थाखायनो जोङो गंनै गंथाम बायदेरो जुदि रां नोंहा रां गोबां दङ'बा रांखावरिया नङा होमबा नोंथां?
औ थारैनो नोंगौ नोंथां।
बेफोरबो मोनसे जोंनि गोरोन्थि बे जोंनि मिथिंगाया माब्लाबाबो ओ हारसिङै माने बेफोर बायदि माबा जाया आरो गुबुंले बा बेफोर माबा जाया गरम जायाखै नङा होममा नोंथां? दा जोङो बेफोर खौ होबथानोबा जों सुबुं माहारिनि आखाइयावनो दं बेफोर माबाया रो देखा-साखा मानि नुखाजोबनाय जोङो माबायदि होबथानो हायो नाथाय बेफोरखौ मिथिसेयावबो जोंनि सुबुं माहारिया बेफोरखौ मावो आरो नोंथां दा जोङो गोबां सानसेयावनो गोबां बिफां लाइफांफोर अनजिमा गैयै माने बिफां लाइफां दानो नायखौ जों नुनो मोनो गुबुन दाब दाब आरो जायगाफोरावहाय नङा होमबा नोंथां?
औ थारैनाय नगौ नोंथां
दा बेखायनो जोङो गारि मथर बायनायफोरखौ खम खालामनांगोन बा जोङो गोबां गोदोफोरनि बायदि जोङो साइकेलफोरजों जोङो माबानांगौ दावबायफिननांगोन बा जोङो जायनाखि गोदान जोंनि ओ माबाफोरा साइन्टिस्टफोरा बा इन्जिनियारफोरा जोंनो गोदान गोदान मोनसे माबा दिहुननो हायोबा जेरै पलुसन जाया बेफोर दावबायग्रा जोंनिखौ नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ बानायनो हायोबा जो बोद मोजां जागोन। लोगोसेनो जोङो जेरै निफ्राय इन्डास्ट्रि गिदिर गिदिर बानायनाय बेफोरखौबो जोङो खम खालामनांगोन माने बियो जोबोद गिदिर जेंना सोमजिगोन जोंनाव बे बिदि खालामबाबो मानो होनना बुङोब्ला जोंनाव गोबां सुबुं अनजिमा दङ जोंनि जेनाखि भारत हादराव बा बुहुमावनो दा जोंहा खामानि दामानिनिबो जेनाखि आ बेला बेयाव जोंहा गोबां माबाखौ खम जानायखौ नुनो मोनगोन सुबुं बेखार सुबुं अनजिमाया बांगोन दा बे ओंखायनो मानिे गासैबो बिथिङावनो माने माबाखौ नुनो मोनो जोङो ओ जेंनाखौ नुनो मोनो बेफोरखौ जुदि बन्द खालामबाबो इन्डासट्रिफोरखौ नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ थारै नंगौ नोंथां
दा बेखायनो जोङो बेफोरबायदि जेनाखि ओ जोंनि जेनाखि जानाय दिनै जोङो मबेयाव मबेबा नोगोरफोराव थाङोबा नुनो मोनो थामजिबानिफ्राय लांनानै ब्रैजिसि सिम टेमपारेसारखौ जोङो नुनो मोननाय जायो नङा होनबा नोंथां जुदि जोङो माबेबा बिफां लाइफां फां बुरजा बा पाहार ओनसोलफोराव जों थाङोबा दिनैसिमबो जोङो गोबां माबा मोनहैयो गोजोननायखौ मोनहैयो जेरै बेहाय नैजिबा नैजिद बा थांथारबाबो बिदिनो नैजिस्नि नैजिदाइन बेफोर बेफोरबायदि बेफोरबायदि जौनदोनि टेम्पार जोङो नुनो मोनहयो नङा होनबा नोंथां दा बे बेखायनो जोङो ओ साननांगोन जे जोंनि जेनाखि बाहायनाय दा माबायदि जों सोलिगासिनो जिउखौ मा मा बाहायनानै बेफोरनि सायाव माने एसे नायबिजिरनानै जोङो जोंनि जेनााखि जोंनि बुहुमबा बबा मिथिंगाया ओ बेफोरबायदि गुदुं जानायखौ खमायनो हागोन बेफोरखौ जोङो माने माबानांगोन आरो बाहायनांगोन बेफोरबायदिखौ नागिरनानै
उम
थां बिदिब्ला नोंथाङाबो आं नोंनि मोन्दांथियाव माबोरै माबोरै जोंनि बुहुमा गुबुंले जादों बा ग्लबेला वारमिं जादों जोंनि आरो बेफोरनि सोमोन्दै फं नैसो बुंदो नामा नोंथां
औ नोंगौ थारैनो नोंथां ओ नोंगौ नों नोंथां नोंथां होननाय बायदिनो गोबां बेफोरबायदि जेंनाया बा ग्लबेल वारनिं नङा होमबा नोंथां बा बुहुम गुबुंले जानायखौ जों नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो नोंथां आङो बुहुम गुबुंले जानाय आरो मोनसे गुबै खारनखौ बुंनो सान सांनबावो नोंथां दै गुबुंले जानाय नङा होनबा नोंथां जेनेबा जोंनि मानसि सुबुंफोरा मा खालामो नोंथां जोंनि भारत हादरनि सुबुंफोरा
औ नोंथां
जों सानोखि माने मानसि फोरा जेनेबा गोबां जायगाफोराव जों जेब्ला दावबायो नङा होनबा नोंथां मोजां मोजां खान थ्रिजाय रासिया आमेरिका जापान नङा होमबा नोंथां बा सुइजारलेण्ड बा मोजां जेनेबा मोजां मोजां दाय गिदिर गिदिर कान्ट्रि दडेभलप कान्ट्रि नङा नोंथां चाइनाखौनो होनदो जोंनि खाथिनिनो कान्ट्रि नङा होमबा बेफोरबायदि जेब्ला खान्ट्रियाव जों दावबायो अब्ला जों नुयो नोंथां दैफोरखौ बिसोरनिखौ ओरैबायदि साफा नुयो ओरै बायदि क्लिन नुयो नोंथां बेफोर दैफोरा माने द्रेनफोरनि दैयानो माने लोंजाला बेफोरबायदि दैखौ जों नुनो मोनो नङा नङा होनबा नोंथां नाथाय जोंनि साखथियावनो बा जोंनि ओनसोलाव जोंनि टाउनाव जोंनि नङा होनबा जोंनि सहेरफोराव जों जुदि नायोब्ला नङा होमबा नोंथां जोंनि साखाथिनि दैफोरा ओरैबायदि लेथ्रा ओरैबायादि लेथ्रा प्लास्टिकजों बुंफबनाय दाखोर दालाजों बुंफबनाय नङा होमबा नोंथां बे बथलफोरजों बुंफबनाय जों बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जोंनि जेसेबां दाखोर दाला सेवनाय जाबोर लेथ्रा बुस स्थुफोरखौनो जों मा खालामो जोंनि साखाथिनि दैफोरनि ड्रेन बेफोरावनो जोङो गारनायखौ खौ नुनो मोनो नों ओमबा नोंथां दा बेफोरजों ओरैबादि सुबुं सानखो बारायनायजों लोगोसे जोंनि हादोरावथ' बुंनो थाङोब्ला बान थ्रों नोंथां जोंनि हादोरानो मुलुगनि गेजेराव बांसिन सुबुं सानखो थानाय नङा होमबा नोंथां दि दिनैनि दिनाव नायो ब्ला दा जोंनि हादोराव मा जायो नोंथां बेफोरबायदि जों दैया जोबों गुबुंले जायो सुबुं सानखो बांनायजों लोगोसे दा जोंनि मानसिफोरा बेफोरखौ बुजिया नङा होमबा नों जेराव मेराव बेयावनो दैफोर द्रेनफोर नुबानो गारलाबायो दैफोरखौ न' दै बथलफोरखौ नङा होमबा नोंथां दा मा जायो नोंथां बे फोरजोंनो जेब्ला दैज्लां बोथोर जायो नङा होमबा नोंथां दैज्लां बोथोर जानानै बै फोर ड्रेनफोराव जेब्ला बथलफोरा गारलाबायनानै प्लास्टिक बेफोर गासिबो दाखोर दालाफोरखौ जेब्ला गारनायनि उनाव मा जायो नोंथां जेब्ला दै जायो दै दैज्लां बोथोर सफैयो अब्ला बेफोर दैयानो माने ओरैबायदि जायो दै बाना लाबोना फैयो नोंथां ड्रेनफोरा बुंना थानोसै नालाय नोंथां बथलफोर प्लास्टिकफोर बेफोरजों बुंना थानायनि जाहोनाव मा जायो ओ जोंनियाव मा नो जायो दैबाना सोमजि जियो नङा होनबा जोंनि टाउनफोराव जोंनि सि माबाफोर सिटिफोरावहाय बेफोर दैबानाखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बेफोरजों जोंनि ओनसोला गोब बां गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो लोगोसे दै गुबुंले जानाय बुङोब्ला नोंथां जोंनि मानसिफोरा मा खालामो जेब्ला गायनाय फुनाय बोथोर माइ बा मैगं थाइगंखौनो होन नङा होमबा नोंथां जेब्ला बै आबाद खेथि खालामो नङा होमबा हायाव नङा होमबा नोंथां जेब्ला मा खालामो मा मानसिफोरा बे माइफोराव बा आबादफोराव ओरैबायदि मुलि होयो ओरैबायदि मुलि होयो नङा होमबा नोंथां दा बेफोर मुलि हो नायनि जाहोनावबो जोंनियाव हाजों लोगोसे मा जायो दैफोराबो गुबुंले जायो दै गुबुंले जानायनि जाहोनाव मा जायो नोंथां बै नाफोरा नङा होमबा नाफोरा थैलाबायायनो गोनां जा जायो नङा होमबा जायनि जाहोनाव नोंथाङा मोनथिदों जानो हागौ दिनैनि दिनाव जोंनि ओनसोलाव नाफोरा गोबां खम जालांबाय मानो होनोबा बेफोर गासिबो मुलिनि थाखाय जानाय नङा होमबा नो थां औ बे बो नोंथां थारैनो बेफोरबायदि जाखायनो जोंनि ओनसोलाव दा गोबां गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो आरो दै गुबुंले जानायजों लोगोसे हा गुबुंले जा नायखौ नङा होनबा नो थां आरो मोनसे गुबुंले जानाया जाहैबाय जोंना नोंथां गारि मथर गोबां जानायनि जाहोनाव नङा होमबा नोंथां गारि मथर गुबुं गोबां जानायनि जाहोनाव दिनै बार मन्दला गोबां गुबुंले जाबाय बेजों लोगोसे आरो मा जाबावो ओ नोंथां सोदोब गुबुंलेबो जाबावो नों नङा होमबा नोंथां औ जेरै न'खरसेयावनो गंब्रै गंबा सयथा गाहाम गारि थायो नङा होमबा जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि न'खरफोराव नोंथां जायनि जाहोनाव मा जायो गोबां गारि मथरनि सोदोब क्राउड जानानै सोदोबा गुबुंले जायो आरो लोगोसे सोदोबल' गुबुंले जानाय नङा नोंथां बेफोरजों लोगोसे बारहावायाबो जों लानाय अक्सिजेन नङा होमबा नोंथां बेफोरबो गोबां गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो मोनगासि नो दिनैनि दिनावहाय नङा होमबा नोंथां दा औ नों थां दा जोङो गुबुंले जानाय होनोब्ला बेनोसो नङा होमबा नोंथां। आरो दंबावो गोबां बुंनानै फोजोबनो हाया।
नोंगौ नोंथां
औ नंगौ नोंथां अब्ला नोंथां ओ माह होनबावनो आं आंनि मोनदां थिखौ आङो आंनि बुंनानै नोंथांनि सिगाङाव फोरमायना होआबाय जाबाय नोंथां।
आं नोंथांनिसिम माने जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथाङा आंनो बेफोरबायदि फोरमायना होबाय माखासे ओ दै गुबुंले बा हा गुबुंले बेफोर जोंनि मिथिंगाया गुबुंले जानायनि सोमोन्दै। दा नोंथांखौ आं रोजा रोजा‌ साबायखर आवबाय नोंथां।
औ नोंथां। खौबो आङो रोजा रोजा साबायखर जासिहरनाय जाबाय नोंथां। औव गोजोननाय थाबाय नोंथ
औ